नोंथां
औ खोनाबाय ना? औ खोनादों दे ओ बिदिब्ला जोङो दिनैहाय ओ जोंनि बर' बाथ्रा फावनि सायाव रायज्लाय जागोन ना?
औ राय जागोन‌।
औ जेबो उसुबिदा गैयाना नोंथाङा?
उसुबिदा ओंहा गैया।
अ बिदिब्ला जोङो बाथ्रा फावा माखौ बुङो बेखौ नोंथाङानो सुंद'यै बुंनानै होदो
औ जागोन ओ बाथ्रा फाव बुंब्ला जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिबो आरो आबै आबौ जाहाथे ओ बेखौ बुंनाय जायो आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो बाथ्रा फावफोरखौ जोंहा बाहायबोनाय जादोंमोन। जोंहा माखासे थासारियाव माखासे समफोराव माखासे जोंहा बाथ्राफोरखौ ग्रोब ग्रोब थासारिफोरजों ग्रोब मिलायनानै बाथ्राफोरखौ बुंनो रोंबोनाय मानसिफोर दंमोन आरो बिसोरनि बैबायदि बाहायबोबाय औ बिथांनि बेफोर बिथांमोननि बेफोरबायदि बाहायबोदावबाय थानायाव माखासे बाथ्राफोरा जोंहा दासिमबो थांनानै दं। बेफोरखौनो बाथ्रा फाव
औ अ अ बे ओ‌ बाथ्रा फाव आहाय मोनसे समनिफ्राय मोनसे समसिम माने गुबुन मोनसे मुगानिफ्राय गुबुन मोनसे मुगा सिम माने खुगाजों सुगा माने गोदोनि समनिफाय माने बाग्लाय बोनाय आरो बाथ्रा भावफोराहाय आ दा बेबायदिनो मा माखासे बाथ्रा फावफोरखौहाय ओ लिरगिरिफोरा लिरनानै दोनलांनाय खिनिया थालांबाय आरो माखासे लिरनानै लिरनो रोङि समफोरावहाय लिरनानै दोननो हायिनि थाखाय बाथ्रा भाव फोरा गोमा लांनो हमबाय ओ दा बेखिनियावनो बाथ्रा‌ फाव होननानै बुङोब्ला ओ‌ बाथ्रा भावाहाय मोनसे ओ मोनसे बाथ्राखौहाय ओ थोंजों बुङालाबानो खेंसालियायै खेंसालियायै माने ओ‌ मानिबा ओंथिखौ फोरमायनो थाखाय‌ जोङो बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो आरोना बांसिनानो औ। औ दा बेबायदिनो ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाय गोबां बाथ्रा फाव दङ ओ जिब जुनार फोरखौहाय लानानैहायबो आरो न'खरखौ लानानै हाय बाथ्रा फाव हिन्जाव गोदान खौ लानानै बाथ्रा फाव आरो मानसिनि ओ बादुला आखुफोरखौ लानानै माने ओ बाथ्रा फाव दं आरो आरोबाव खायसे खायसेनि दुगानाय रावफोरखौ लानानै ओ बाथ्रा फाव दङ। औ दा बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि उम बाथ्रा फावफोरा ओ अनला खारियाव आगान थायै।
औ नंगौ।
आरो आदा नांग्रां बाजै सिग्रां। ओ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा। आदाया खियो बाजैया गादलायनो ओ थुरि नुब्ला बाथि गारो आरो हाय जानो मोनब्ला हाथाय नांगायो आरो जथाव थाव अनला खुनाय अ जासे जानानै खाइ बावालि होननाय दङ। आ जिबौ ओ जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो आदारबो होयो नावद्राबो बुयो सिखावनि सालाया गुसुं आरोहाय ओ मालायनि मोनजाब्ला दावखा उदै। मोनजारोङिनि उदैया गिदिर आरोहाय हास्राव हाया हाब्रु जाया। आरो दं बावो जेरै गराय नुब्ला सिं सिं बायो आरो हिनजाव गोदानखौ लानानै माने रुजुनानै सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम ना।
औ नंगौ।
औ आरोबाव सैमा सोंनायफ्रा अरनो रोङा ना सैमा सोंनाया अरनो रोङा। अखा खोरोमनाया हानो रोङा। बेफोरबायदि जोंहा बर' ह'आय बाथ्रा फावफोरखौ नुनो मोनो। दा बेफोर बाथ्रा फावफोरावहाय गोबां ओंथि हाबनानै दं जोङो ओ बाथ्रा फावफोरखौ ओ मोनसे आखुखौ रुजुनानैसो बे बाथ्रा फावफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो। हा
औ औ नोंगौ।
खोनादोंना औ औ जेरैबायदि जोङो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बे बाथ्रा फावआवहाय जोङो ओ सिखा गोदानखौहाय जोङो ओ बे सिखा गोदाना माबायदि गोबौ नंगौ ना नङा ओ बाहायनायाव बेखौ नायनो थाखाय जोङो सान थाम सानथामावनो जोङो मिन्थियो नङा होमबा। आरोहाय नोङो हिनजाव गोदानखौ जोङो ओ लाबोनानै बेनि ओ आखल आखुखौ जोङो मिन्थिनो बारा गोबाव सम नाङा बेखौ जोङो दानथामफोरनि गेजेरावनो मिन्थिनो हायो बै हिनजावाहाय माबायदि आखलनि मोजां ना गाज्रि ना बे खौ जोङो बेखायनो सि खा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम बे बाथ्रा फावजों रुजुनानै ओ बुंदों आरो
औ नंगौ ओरैनोथ जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ बाथ्रा भावफोरा साज्राङै नायब्ला जेबो ओंथियानो मोननाय नोङा जुदि जों बिनि सिङाव गोथौयै हाबाब्ला औ जेरैहाय जों साननानैनो नायनो हायो सैमा सोंनाया अरनो रोङा होनना बु दों बेखौ जों साज्राङै नायब्ला नुगोन ओ गासैबो सैमायाथ अरो अ अ गासैबो सैमायाथ सोङो बेबायदि आरो गासैबो सैमायानो अरो अरनोबो रोंगौ बेफोरबायदि जों साज्राङै नायोब्ला आरो जुदि जों बिनि सिङाव थौयै हाबाब्ला नाथाय जों जेब्ला बेनि सिङाव गोद थौयै हाबो अब्ला बे जोंनो मोनसे ओंथि फोरमायना होयो ओ बांद्राय बुंनाय एबा ओ जानला मोनला बुंनाय मानसिफोरनि बाथ्राफ्रा रज'वा बे बाथ्रा खौसोदि बे बाथ्रा फावजों फोरमायदों बेफोरबायदि ओंथिखौ जों मोनोनो मोननो हायो आरो
औ औ आरो बेबायदिनो जोङो गराय नुब्ला सिं बायो बे बाथ्रा फावजोंहाय जोङो ओ जाय मानसियाहाय माने
औ
औ मालायनि मालायनि अ सासा ने खामानि मावनाय ओ गाव बाना बानाय औ गाव बानानै माने ओ मालायखौ मावहोनाय बेफोरबायदि बिथिङाव माने गराय नुब्ला सिं बायो बे बाथ्रा फाव खौहाय बाहायनाय जायो आरो जेरैबायदि जोङो माब्लाबा माब्लाबा समावहाय जोङो गाव थाबायनानै थांबाय थानाय समाव ओ गारिफोर मोनबाय बायोब्ला माने थांनो लुबैनाय बैफोरबायाददि आखुनि सुबुंजों माने ओ गराइ नुब्ला सिं बायो बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो आरो
औ नंगौ
औ ओ दा बेबायदिनो दंबावो जोंहा ओ आदाय खि बाजैया गाद लायो बेयावहायथ जोंङो ओ गुबुन सासे मानसि मान दाय मावना नि माने गुबुन सासे मानसियासो जोंङो दायखौ रुजुननानै लानांगौ जायो अब्ला जोंङो बैफोर बाथ्रा बाहायनो बा बुंनो थाखाय ओ आदाया खियो बाजैया गारलायो बेफोर बाथ्राफावखौ जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
आरो जोंङो जोंनि बर बरनि दोरोंङारि हाबा बैफोरावहाय जोंङो हि जावनाय नायनो थांबाय बायोब्ला बा गोदोनि समावहाय हिन्जाव नायनो थांङोब्ला बाथ्राखौ माजों जागायगोन माथों जागाया जोंङो एसे ओ माने थद मद जायो बे बेफोरबायदि समावहाय जोंङो ओम थुरि नुब्ला बाथ थिगारो आरो बे सोदोबखौ बाहायग्रोनानैनो जोंङो माने हाबानि खौरांनि बागै हाबानि सोमोन्दैनि बागै बै हिनजावनि नखराव हिज जाव नायनो थांदों बे बाथ्राखौ माने फोरमायनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों औ बेनिफ्राय आरो जोंङो अनला खारैयाव आगान थायैफोराबो बेबायदिनो गोबां बाथ्रा बुंग्रा ओ बाथ्रा बुंङो ब्ला माने सा साज्रां बुंनाय बाथ्राफोरा माने थार नंङा ओ बेस सेेन गैया बेफोरबायदिनि बाथ्रा औहाय औ अनला खारि आगोन थ थायै बाथ्रा फावजों माने बुं दं आरो। फोरमायदों अनला खारैयाथ लाव लाव नालाय। बेवहाय जेबो आगान थाया। गासोमबाबो बेनिखायनो माने बुंनाय रावफोराहाय बेसेन गैया। गाबा थार नंङा गनाय जाया बेफोर। बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जोंङो अनला खारैयाव आगान थायै। बाथ्रा फावखौ बाहायो।
औ। बुंनो थांङोब्ला जोंहा बेफोर गोबां ओंथि गोनां आरो।
ओंथि गोनां औ बेफोर औ आरो बे बे फोरनिफ्राय जोङो माखासे गियान सोलोंनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ बेफोरो जोङो गियान होयो बाथ्रा फावनि गेजेरजों जों गियान होयो उन्दै उन्दै गथफोरखौबो जोङो बे बाथ्रा फावनि गेजेरजोंहाय जोङो गियान होनो हायो
औ जों जों माखासे समाव औ औ औ जों माखासे समाव जोङो गोबां बाथ्रा बुङालासिनो फंसे बाथ्राजोंनो थामहिनबा बे बाथ्रा फावजोंनो मोनसे फंसे सोदोबजोंनो जोङो फंसे बाथ्राजोंनो जोङो बाथ्राखौ जों फोजोबनो हानाय बेबायदि गोहोआबो जोंनियाव थायो आरो
जोंनो बे गोहोखौ होयो जोङो गोलावै बुंबाय थायालासिनो जोङो सुंदयै माने बे बाथ्रा फावनि गेजेरजों जोङो आबुं ओंथिखौ फोरमायनानै होनो हायो आरो
औ
बेबायदिनो जोङो आरोबाव गोबां बाथ्रा फाव दं नालाय जेरै आदारबो होयो नावद्राबो बुयो बेफोरबायदि माने बेबायदियावहाय जायबायदि सुबुङा ओ सासे मानसिनि मोजांबो मावो आरो सिं सिं माने गाज्रि खामानिबो मावो हा बैफोरबायदि मानसिनि आखुखौ फोरमायनो थाखायहाय आदारबो होयो आरो नावद्राबो बुयो बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो। औ
ओ गोबां दं जोंहा बेबायदिनो सिखावनि सालाया खान्दा मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया
औ
औ मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हायानि बेलायाव ओ बेखौनो फोरमायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनो ओरैबायदि दोनखुमानो हाया आरो मानसिफ्रा मिथिथारो बेबायदि बाथ्राफोर फोरमायनाय जायो आरो सिखावनि सालाया खान्दा औ सिखावनि सालाया खान्दा बेखौबो जोङो ओ सोरबा सासे मानसिया माबा मोनसे दाय मावदोंब्ला बियो हमजासिगोन नामा साननानै गिनायैनो गिनायैनो माबा मोनसे नंया माबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्लाङो बेबायदिखौ बाहायनाय जायो। औ
आरोहाय जोङो दङ जेरै ओ हास्राव हाया हाब्रु जाया होननाय ना
औ नंगौ
ओ बेवहायबो माने ओ मा होनो माखासे सुबुंनि आखुखौ जोङो बे हास्राव हाया हाब्रु जाया सोदोबजोंहाय ओ बाथ्रा फावजोंहाय फोरमायो जाइबादि सुबुङा माने ओ सर' जायो माने ना सर' जानाय ओ बे आखुखौ माने बियो गारनो हाला बेफोरबायदि आखुखौ फोरमायनो थाखाय जोङो हास्राव हाया हाब्रु जाया बाथ्रा फावखौ बाहायो जेरै हाय हास्राव हायाव थ' जोङो जेब्लाबो मि मिस हाब्रु जाया नङा होनबा बे फासाव बा गोरानैनो थायो बेफोरबायदि ओ गोरानैनो थायो बेयो दा जेब्लायबो मोजां जाया हाब्रु जाया बेनिखायनो बेजों ओ मानसिफोरा गाज्रि खामानि मावनानै सर' जानाय बा मोजां खामानि मावनानै सर' जानाय बेयो माने मोजां जाफिननो हाया। माने सोलायनो हाया बे बाथ्रा फावखौ ओ बेजों रुजुदों आरो
औ नंगौ ओ नोंथां जों ना बाथ्रा फावनि सोमोन्दै जा सावरायनाय बे आयदानि समा जाबाय नामा
औ जाबाय जोङो बेवहायनो दोनथ'लायनोसै
औ जागोन दे
औ दे
दोनथ'बाय दे
औ